अ नोंथां खोनादों ना औ औ अब्ला नोंथां जोङो दिनैनि आयदाखौ साम'नि सायाव लानसै नङा होमबा
औ जायो दे जायो
औ ओ साम होनोब्लाथ जोंना सामआ गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोजानाय मोनसे ओ जामु जामुं नङा होमबा नोंथां ओम औ जोङो सामखौहाय जेनेबा दैमानिफ्राय मोनो आरो बिलोनिफ्रायबो मोननाय जायो बेबायदिनो जोङो सामखौहाय गिबियावनो ओ खननानै खननानै लायनानै जेनेबा बेखौहाय ओस सायनानै गोबां हुनानैहाय गोबां ओ मैगं थाइगंफोरजों जानो हायो आरो ना बेबायदिनो जोंना औ बेबायदिनो जोंना सु सबायजों साम बेफोरदिखौ बेफोरथ दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंगौ
औ ओमफाय आरो ओमफाय आरो बिदिनो सामखौ औ
सामफोरा मा मा रोखोमनि दङ नोंथां फोरमायनो हागोन ना मा मा साइसनि दङ
औ औ सामआ ना? ओ साम'आथ इदिनो ओ साम' साम' लादाय बोहोनाय दंङ ओमफाय आरो आरो साम' फिसा
औ
ओमफाय आरो मोनसे दाब्ला दाब्ला साम' थायोमोन बेखौ मा होनोमोनथाय नों नोंथाङा मोनथियो नामा? औ
दा जोंनि थिंयो साम' खहे होनो।
अ
खहे आ ओमफ्राय साम' दाहानायबो होन उम
अ अ
ओमफ्राय साम' गोलाव ना
औ साम' गोलाव
औ
उम औ
जोंङो बेखौ ओ मानि आं नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ न'आव सि ओ ओरै मानसिफोरनिनो मानसिफोरखौ लाबोनानै ओ मा रोखोमै बेखौ संनाय जायो आं नुनो मोनो आरो आंनि नुनाय नुनानै जे मोन्दांथि आं फो एसे फोरमायहरनोसै नामा नोंथां?
औ फोरमायदो नोंथां।
ओ साम'खौथ' जोंङो दैयाव मोनखायो मोनो। दा दैमायाव मोनो आरो बिलोआव मोनो ओरैनो जों बांसिन बि खोब बिलोआव मोनो ना? नोथां दै दिमोलाव ओ ओमफ्राय जोंङो बे बुस्थुखौ लाबोनानै ओ मा खालामो मोनसे दोआव बा बाल्थिंफ्राव जोंङो हरसेबा हरनै दोनहाबोना नोंथां?
औ दे नोथां।
बेखौ दोनहाबनायनि खारना जाहैबाय जे बेखौ खिगार होनाय ना? बेयो बेखौ खिगारहोनाय ओमफ्राय जे बियो बालाथ खाला जायो बेखौ ओ खुगाजों फिरननाय ना बेबायदि खालामो ओमफ्राय बिनि उनाव हरनैसो दोननानै बेखौ मा खालामो ओ फिथुखौ दानखानाय जायो आरो साम' दाखोन बे दाखोनखौ एरख'नाय जायो एरख'नानै बिनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै दैजों ओ मायबाफोर बा सारायफ्राव फुनानै बेखौ सुनाय जायोना नोंथां अ बिनि नि उनाव जोङो संनायनि बेलायाव बेखौ मा खालामो ओ सिगां जोङो थाव संख्रि बा थाव होबाय ओ बिदिनो पियास होबाय सामब्राम गुफुर देखा देना लाखो दो बानलु देनान लाखादो मस्ला थस्ला रेदि खालामखादो बिनि उनाव बेखौ एवदो नङा होमबा मोजांयै एवदो बे खौ ओ हालदै होनानै संख्रि होनानै ओ बानलु होनानै ओमफ्राय ओरै गासिखौबो मस्ला थस्ला होजोबदो मोजाङै फोमोनग्रोदो बिनि उनाव जोङो सबाइजों जानांगौबा सबाइखौ रुनान दोनखानांगौनाा स सबायखौ रुना दोन खाबाय ओमफ्राय जोङो साम'खौ मोजां एवनानै मोनहांजा मोनफ्राम जासे एवनानै जोङो सबायखौ होदो सबायखौ होनानै बिनि उनाव ओ एसे गोबाव गोदौ हाबहोदो एसे दै होनानै बिनि उनाव जोङो खारै होयोब्ला खारैबो एसे होनो हाबाय। बेनि उनाव जोङो माने जानो हाबाय आर‌ रो ना।
औ नंगौ।
ओरैनो साम'आथ' जानो बिराद गोथाव। आरो लोगोसे साम'खौ जायोब्ला जोंहा देहानि माखासे मा होनो बेनिफिट जायो। मुलाम्फा जायो। होननानै जोङो बुंदोंना बुङोना। आरो डक्टरफ्राबो माने साम'खौ जानो थिनो। खारन साम' जायोब्ला जोंनि मेगना मेगननि नुनाय पावार बे पावारा माने बारायो होनदों नामा?
औ औ बारायो औ
दा बे हिसाबै जोङो साम'खौ जानांगौना नोंथां?
औ
ओ ओरैनो नोंथांमोनथिङै साम'खौ मोनसोगारो खोमा ना?
औ मोननायाथ' इदिनो जोंनिखै एसे एनै मोनो माने ओ जोंनिखि बारा मोननाय जाया आरो नोंथां एसे एनैल' मोननाय जायो। मानो होनोब्ला जोंनिखै बिदि बिलो गैया माने दैमासो दङ। ओ दैमाफोरावहाय एस से एनै मोननाय जायो आरो नोंथां। एदिनो आरो फख्रि फोरावबो फख्रि माने हाखर ओ जावनानै लानाय जायोना औ बेयावहाय माने साम'फोर खौहाय ओ मालाबा मालाबा बायनानै लाबोनाय साम'खौहाय बेयावहाय माने दोन दोननाय जायो आरो दोननानै बे बेखौ जानाय जायो फाय जेनबा जानो जा जानो गोसो जाबाथाय खननानै बेनिफ्रायसो जानाय जायो आरो नों
औ औ औ ओरैनो साम' जों सबायजोंआबो मोनसे जोंनि बर' हारिया बेखौ जि आइ टेक आव सोसननो हाबाय होनदों नामा ना नोंथां साम' सबाय माने जानोबो गोथावना साम'जों सबायजोंआ आरो जोंनि बर बर' बर' हारिनि दोरोङारि बियो मोनसे जामुं नङा होमबा ओंखायनो जों साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बेखौ जायो आरो आजिखालि बर'नि बादैबो ओ गुबुन फोराबो जासै ना जों नुनो मोनसै आरो जानायखौ माने साम' ओ साम'आव मा ओ मुलाम्फा दं साम' जायोब्ला मा मुलाम्फा दं माने बेखौ मोन थिजोब्बाय आरोना ओंखायनो जानो हम सै आरो
औ
नोंथाङा मा ओ नोंथाङा बिनिफ्राय
औ
मा मा ओंख्रिखौ ओ संनो रोंबावो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां माने साम'जों साम'जोंथ' गोबां ओंख्रि संनो हायो ओ जेनेबा साम'जों स सबाइखौथ' बुंलांखाबाय नोंथां थाङाबो ओमफ्राय आरो बिदिनो जोङो साम'खौहाय जोगोनारफोरजोंबो जानो हायो।
औ औ।
अनला जोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो न
औ औ।
ओमफ्राय आरो बिदिनो सामखौहाय एहो सामखौहाय जोंङो उम एरखनानैबो जानाय जायो।
औ लादायखौ ना साम लादायखौ?
औ लादायखौबो आरो बै साम ओयो साम गोलाव खौबो जोंङो दानसनानै औ इखौबो एर खनानै जानायखौ नुनो मोन आरो बि दिनो आलुजों नङाबा इदिनो अन्थाइ बाजाबफोरजों इफोरदि जानाय- खौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
टमेट फोरजों ना?
औ टमेट फोरजों हा इदिनो गोबां हुम नोंथाङाबो नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो जेनेबा जो जोङो सामनिफ्राय ओ गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेनेब बा जोंहा मेगननि पावारा बारायो। नोंथां होननाय बायदिनो अह बेखौहाय गोद दो आबै आबौमोनानो ओहो होननाय बायदिनो जोंङो दाबो फोथायनाय आरो। नास साम जायोब्ला जोंहा मेगननि पावारा बारायो होननानै
औ।
औ उहुम।
दा जोङो जानो हायोबा मोजांना? नाथाय सोरबा सोरबा जानो हाया। बे सामखौ माने जायफोरनाखि जानो हाया जोंङो बैफोर बैसोरनो फोरमायनो फोरमायनांगोन जे बेयाव मा मुलाम्फा दं बेखौ जायोब्ला जों मा मुलाम्फा ओ जायो बिनि सा सोमोन्दै जोङो फोरमायनानै बिसोर खौ जोङो जाहोनो हायोब्ला मोजां नङा होमबा नोंथां
औ
उम ओरैनो नारजिजों जाजाय ना जाजाया नोंथां साम'आ
नारजिजोंथ' बिदि जानाय नुफेराखै नोंथां अब्लाबो जानाय नायबा मोनथिगोन आरोना माबायदि जायो
अ औ बांसिन माने साम'जों सबायजोंखौनो जायो आरो ना
औ बांसिन बेखौनो जानाय जायो अब्लाबो जोगोनारफोरजों अनलाफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो
औ अनलाजों जायोब्ला बै अनला लाया ओ मोखाङाव थाब थेनानै थायो बांसि‌ ना नोंथां माने सोब खनायाव एसे माबा जायो एसेनै
औ औ जायो अब्लाबो खायफा खायफा मानसिफोरा संनानै जायो आरोना
औ औ औ
औ बेबायदिनो आङो मोनसे औ दे नोंथाङा बुंदो
ओ साम' लादाइखौ जोङो बांसिन बबे बायदि जायगायाव मोनो नोंथां
सामुलादायखौना
औ
साम'लादायखौथ' बिलोआवनो मोनो जानांगौ नोंथां
औ बिलो बिलोआव मोन ना मानि जोंनिथि ङै साम'लादथायखौ बुहुत खम मोनो आरो
अ अ माने जोंनिफाय जोंनि जायगायाव माने ओ साम' लादायखौहाय बिदिनो फख्रिफोरावसो मोननायखौ नुनो मोनो आरो दैमाफोरावबो एसे मोननै मोनो जानो हागौ एसे
एसेनि एनै जानो हागौ आरो औ
माने बांसिन बै दाउब'फ्राबो जायोना साम'फोरखौ
औ औ
दाउब'फोर ओमफ्राय ओरै ओ मा दाउ होनो बेखौ हादिद'ग्ला हादिद'ग्लाफ्राबोथ' मन'यो नङा होमबा दा आजिखालि जोङो हादिद'ग्लाफोरखौबो नुनो थांला नङा होमबा आरो सिगुन दाउ फोरखौबो जों नुनो थांला बे नुनो थांयैनि खारनखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा मानो? एसिबां खमायलांखो
औ औ हायोथ' बिदिनो जेनेबा दाउफोराहाय ओ ओ बे जायगाखौ खौहाय जेनेबा मानसि सुबुंफोरनि ओ गावनाय जेनेबा लबार लानानै जे सुबुंफोरा गावो ओ बेफोरखौहाय गिनानैहाय एसे गोजानाव जानगारलांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ औ
औ
माने जोंनि ओ सुबुंफोरा आदार हिसाबै जेनेबा गाव सिखार खालामोना नोंथां दा बि बिसोरहाबोथ' जिउ दं गिनाय दं बिसोरनावबो नङा होमबा बिसोरबोथ' जिउ दं हिसाबै थांनानै थानो लुबै होयो दा बे हिसाबै जुदि सुबुंफोरा गावोब्ला बाथुलजों बा रबारजों अब्ला बेथ' बिसोरबो थैनो खौ गिगोन गिखागोनना नोंथां बे हिसाबै बिसोरो माने दस्रा जायगायाव जायखार लांजोबबाय आरो ना जेराव माने थानो सु सुबिदा मोनदों आरो जेराव गावसिनि आदारनि थाखाय माने ओ जोबनो गैयै बा आंखाल गैया बैफोरबायदि जायगायाव माने बिसोरो खारलांजोब बे आरोना ओम आरो ओरैनो हाथिदग्लाफ्राथ' नोङो गोथैसो जायोना नोंथां बिसोरो आरो बिसोरो बिराद गोजौ गोजौ बिफाङाव बासा लायोना दाज जोंनि जायगायावथ' नोङो आगोलाव जेरखम गोजौ गोजौ बिफांफोर दङमोन ना दा बैफोरबायदि बिफाङाबो गैला नङा होमबा आरो लोगोसे बि ओम आरो लोगोसे बिसोरो गोथै जायो आजिखालिथ' नोङो सैमा योब्ला मावजि थैयोब्ला बा माबा मोनसे थैयोब्ला जोङो फब फबबायसोना आजिखालिथ' दा गोदोनि बायद दि जोङो जेराव मेराव